अ नोंथाङा खोनादों ना? औ-औ खोनादों नोंथां। खबर-सबर बोरै नोंथां?
मोजांआनो
अ जाखांबाय नामा?
जाखांनायाथ' जाखांबायमोन।
अ मा ओंख्रि जाखोबा?
सबायजों खुसिया गोरानमोन।
औ।
नोंथांमोननालाय?
अ जानायाथ' नै जाखांबायमोन नोंथां आं नै दा ओरैनो माबबायावसो जिरायना माने बारहावा जादों आरोना लामायाव, औ औ लामायाव जिरायना दं। ओमफ्राय नै नोंथां आङो नोंथांनाव मा ने जोंनाव प्रजेक्ट मोनसे हरदों नालाय नोंथां बे प्रजेक्ट नि सायाव एसे नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन आरोना नोंथां। नोंथाङा दा फ्रि दा?
फ्रियाथ' फ्रि।
औ माने प्रजेक्टआ बेनोदि आरोना आबहावा खौ बोरै जोथोनै मोजाङै लाखिनांगौ आरो आबहावाया मा मा खालामबा खहा जायो बेफोरनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
हानायाथ' हागोन नोंथां मानो होनोबा जों गासिबो मोनथिखायो
औ औ।
औ औ नोंथां
जागोन दे होमबा नोंथां नोंथाङा खोनासंलांदो
औ औ नोंथां दे बुंलाय
औ औ
औ औ
नोंथाङा